खोनादोंं दा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा
औ नोंथां मानो औ बयबो फैयाना।
औ माने राय्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ।
औ औ माने दंफां लाइफांनि सायाव रायज्लायनो सानदों
औ।
औ उम दा जों बयबो मिथिखायो दंफां लाइफां गैयाबा जों थांना थानो हाया। आरो दा जोंना दा बायदियाव सर्टेस जाना दं आरोना दंफां लाइफां माने बिदिनो बिदिनो लामाफोर बानायनायाव बिदिनो टाउनफोराव लामाफोर बानायनायाव दंफां लाइफां दाननाय गोबां जायोना बिसोरनो
औ नंगौ।
ओमफ्राय दा मानसिफोराबो बिदिनो फार्निचार बिदिनो फालें माबा माबि बानायनो थाखाय बिदि थखथाफोर नांगौ जायोना? बिदियावनो माने गोबां माने दानफायनाय जायो आरोना। दंफांफोरा दा नोंथाङा एसे सावरायनो सानदों नामा?
औ। नोंथांसिम दायो बिफां लाइफां दाननानै बै मा फालेंफोर बानायो मा बानायो आं फिफांनि बारै खिथागोरनोसै मा बिफां लाइफाङा बेबेलेग बेलेग टपनि दं जोंहा बेलेग बेलेग जतनि दं आरो बेलेग बेलेग सोरबा गि गिदिर दं सोर फिसा दं बबेखौबा जायो जों बबे खौबा जाजाया बिजोंनो जोङो रां खामायनो हायो। दा बबेया फिथाइ फिथाइ होयो बबेयाबो फिथाइ होआ। जों बिफांखौ मानो दोननांगौ जों बिफाङा जुदि जोंनोनो बार होयो जों। जों जोंनोनो बार होयो जों बेखौनो लानो रोङासै उनाव। बिफाङा जोंनो बार होयो जेनेबा जोंनो साहायाबो होयो। जों सानदुं गोसायाव साहाया होयो बार होयो बार मोजां होयो फुं फुङाव। फुं फुङावल नङा सानफ्रोमबो होबाय थायोनो होन्दोंमोन बिफां लाइफां जों। बिदि फालेंफोर बानायनाय हय बेयो बानायनो हायो। जों पेन्सिल बानायनानै जोंनि नांगौ बुस्थु सानफ्रामबो फालें जा सियार जा जोंनि दैलिनि थिनि थाखाय नांगौ बेखौ नाव जों फिफां लाइफांनि होनबाथाय उम जेनेबा नोंथां आजिखालिथ गासिबो उम
जों बिफानैनो रां खामायनो हायो जोंखौ माबानि जेनेबा जों बन बानायनानैखौ जों दब उम हाथाय बाजारफोर फाननो हायो जों फानला बिदि नङाखि जों बनदों जोङो बेखौ बांद्राय दामफायलाबायना लिमिटाव दामफायनांगौ जों जेनेबा पिन्सिलफोर नांनायावाथ' जों दंफांखौ दानफायनांगोन ना? पिन्सिलफोर नांगौबा जेनेबा माबाफोर नांगौबा। बेखौ लिमिटआव दानफायनांगोन जायखिजाया नों बेखौ बेनि लोगोसे जों गायनांगोनबो फिफांखौ।
दानफायनांगोनबो एसे एसे दानफाय उनाव बांसिन गाय बि बिदि खालामनांगोन। बेनोसै आरो नोंथाङाबोसो मा होननोबा हारबाव
नोंथाङाथ' बुंदों दा दानफाय नांगौआलाय नांगौ नाथाय। माने आरो दान दामफायनायालाय दानफायगोन नाथाय बिदिनो माने आरो दंफांफोराबो। गोबाव लायोना बिदिनो माने गिदिर जानो गिदिर जानोबो गोबां टाइम लायो बिदिनो दस बोसोर गाहाम नांगौ माने बिदिनो गिदिर जानो होमबासो माने जों दान फायनो हागोन नालाय बिदिनो दा माने जोङो एसे हायोबाथाय बुरजा गायनांगौ आरोना दंफांफोरखौ आरो जोंदि बयबो मिथिखायो जे दंफाङा जोंनो माबा होयो अक्सिजेन होयो माने जोङो कार्बनदाइखौ गारनानै जों दंफां लाइफांफोरनिफ्राय अक्सिजेन लायो जेनेबा आं ओमफाय दा बांसिन माने नोंथाङाथ' एमेजन रेेन फरेस्ट खोनाखादों बे
औ नंगौ खोनादों।
औ बे माने बे जायगानिफ्राय माने बुहुमनि मेरला माने मेरला जायगायाव अक्सिजेन माबा बांसिन प्रडिउस खाङो आरोना बे एमेजन रेमफरेस्टआ ओ बिस पारसेन्ट माने ओ आरट अक्सिजेन आगारो बियो एमेजन रइेन फरेस्टआ माने सबनिफ्राय गिदिरसिन आरोना बे
औ
माने बिदिनो गोबां गोबां जतनि माबा दंफां लाइ बिफांफोर थायो बिदिनो जिब जुनार गोबां गोबां। बेलेग बेलेग थायो जिब जुनार बिदिनो दा नोंथां एसे बुंदोंमोन माने ओ बिदिनो दंफां लाइफांफोरजों जेनेबा फैसा खामायनाय रां। खामायनाय फाननानै ओरै माने। माबाफोरजों फिथाइ सामथाइ होयो बेफोरखौ माने जों फाननानै एसे फैसा रां खामायनो हायो आरोना बिदिनो गोबां गोबां दं जेनेबा थाइजौ बिदिनो आनारस बिदिनो गोबां गोबां फिथाइ सामथाइफोर थायो माने बेफोरखौ जोंनिखि खुरथि खालामनानै फाननानै फैसा माबा मोनो आरोना
औ
दा नोंथाङा मोनसे बुंनो सानदोंमोन नामा?
अ ओ जेनेबा जेनेबा आंथ' गाहाय बेलेग बेलेग बिफांनि दं गजि दं जेनेबा ओम नोंथांजे होनबाय एमाजन फोसेराव बांसिन दं जोंनि भारत हादरावबो दं। बेनागिरिरफोर दं ज भारत हादर दि जों हर मान जों आसामावनो दं बेलेग बेलेग जेनेबा नों मानास पार्क पार्कफोरावबो दं जोंनि गामिफोरावबो दं जायखि टाउनाव बांदाय नुनो मोनला गामियावनो दंमोन बेजोंनो आरोखि जों। बेखौ नायनानै जों खालामनांगोन जेनेबा टाउनाव बांसिन गैलाब जों टाउनाव गायनांगोन बुरजा बिदि माने। बिदिनोसै आरो जेनेबा ओम जोंनि बेलेग बेलेग जेनेबा पार्कफोरावबो दं नेसनेल पार्क काजिरङगा पार्क। होननाय दं मेरला बिसोरावबो मेल्ला बिफां लाइफां दं बेलेग बेलेग जातनि दं बिफां लाइफाङाबो। उनाव उनाव। बिफांथ' बेल' नङाखि जों बिजों रांल' खामायनो हायो जों बिजों मुलिफोरबो बानायनो हायो बिफांजों बबेबा बबेबा मुलिदों मुलि बानायनो हायो। जोंनि जेनेबा बेलेग बेलेग दं बिफां जेनेबा बेर मुलि। बानायनो हायो दामि दामि मुलि बानायनो दामिनि नङा जोंनि गावनि थाखाय मोजां मोजां जेनेबा आजिखालि सन्दनफोरदों ब सन्दन दङ सन्दन बिनो खोनाखादों।
औ
चन दं बबावबा बबावबा बिफाङा जा दामि लायो लाल चन्दन दं बिफोर दं बिदिनो आरोखि जों ओ फिफां गायनांगौ माने गासिबो नोंथाङा माबा बिफांफोर खेथि खालामो नामाे ओ खेथि बिफांफोर गायो नामा?
औ नोंथां गायनायालाय लास्ट टाइम माबा बे वर्ल्ड इनभाइरमेन्ट दे आव गायदोंमोन नोंथां लास्ट टाइम
उम
माने इदिनो सबबो गायनांगौ जायोना।
औ ओम
गायनायालाय ओम दसथासो गायदोंमोन नोंथां।
उम
नों नोंथाङा मानसे बुंनो सानदोंमोन नामा।
औ ओमफाय वर्ल्ड इनभारमेन्टव गायनागौ बे वल्ड गायनांगौ हय फिसाबजों लोगोसे हायोबा सप्तायावनो गायनांगौ जों सप्तायाव खेबनै खेबनैफोर गायनांगौ। औ जोंनि बिफाङाबो जोंनि बिफाङाथ' मिथिखायो जोंनो मा मा होयो मा मा होआ होननानै फिफांआनो जों गासिबो जों जों बिफां गैयाबा जों जोंबो थांनो हानाय नङा नोंथाङाथ' मिथिखायो बिदिनो जोंनो बार होगोन। जोंनो बेलेग बेलेग जाग्रा बुस्थुखौ बि-बिसिनो होगोन जों आजिखालि बेसिबां जाग्रा सम सयाबिन जा नारेंखल जा सामफ्राइ जा बेलेग बेलेग फि-फिफाङानो होगासिनो दंना बिफाङानो गासिबो बुस थु बानायगासिनो दं जेनेबा जों जों बिफांखौनो साननानै जों बिफांखौ गायनांगोन माने बेनोसै
औ
औ ओम बेनोसै आरो
दा नोंथाङाथ' बुंदोंमोन ना गोबां ओम दंफां लाइफां थायो इदिनो बेलेक बेलेक दं फाङा बेलेग बेलेग खामानि जेनेबा इदिनो मेडिसिनफोर बानायो इदिनो
ओम
जाजायोबो अबेबा अबेबा बिदिनो गोबां थायो आरोना दा बे मेडिसिनफोराथ' गोबां दं जेनेबा एल'भेरा दं इदिनो माबा दं निम दं इदिनो गोबां गोबां मुलि फोरबो बानायजायो गोबां गोबां बेलेग बेलेग बिफांफोरा माने फिथाइ सामथायाइ होयो बेफोरखौ जाजायो माने
औ
बिदिनोसै आरो दा
ओम
अबेबा फुलफोराबो माने फुलफोराबो थायो गोबां गोबां थायो इदिनो
उम
गोबां गोबांसै आरो बिदिनो दा नों खोथा मानसे बुंनो सानदोंमोन नामा
औ ओम नोंथांआ जुदि मुलिफोर बानायो बेलेग बेलेग निम फोरदोबो मु गाबसिबो न'आथ' आजिखालि थुलसिथ' दंखायो जेनबा जों फिफांखौ जों मानियो सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग जाथिफोरा मानियो जेनेबा जोंनि बर' जाथिफोरा बर बर' जाथिफोरानो दं माबा फोर बाथौ होननाय बेलेग बेलेग जाथि दं जों बर'ल' नङा जों सोरबा सोरबा फुजियो बे बिफांखौनो खोनादोंना नोंथां? थुलसिखौ फुजियो जेनेबा थुलसि दं बेलेग बै नाम मा होनोमोन गोसोआव गैला बे नाम जोंनि बर'आबो फुजियो ना मामोनथाय
औ औ र' बै माबाफोराव दै सान्थि सारनायफोराव बाहायोमोन।
औ औ औ ओम बिदि-बिदिखौ गायो जों। सोरबा -सोरबा मानि- मानियो, माने जोंनि बर'आवनो मानियो मानिनांगौ बिखौ बिफांफोरखौ मानिनांगौ जेनेबा जों जोंनि बर'ल' नङा जेनबा बेलेग बेलेग जातिफ्राबो मानियो बि बिफां लाइफांखौनो गावनि गाव फुजियो माने बे जोंनि गद होननानै भगबान होननानै जेनेबा आरो रों ओम जोङो बेलेग बेलेग बुस्थु बानायो जेनेबा जों जोंनि गावनि बिफां -लाइफां जों गावनि माबा स्किन-स्किन प्रडाक्ट बानायनो हायो जों। जोंनि स्किन प्रडाक्ट माने जों बेखौबो लागायनो हायो जों। जेनेबा नारेंखल थाव नारेंखल थाव ला-लागायनो हायो जों। नारेंखलखौ जों जानो हायो। जेनेबा निमखौ जों मोखाङाव लागायनो हायो। एल'बेराखौ जों मोखाङाव लागायनो हायो। होनबा बिफाङाब मोजां -मोजां मोजां दं जाय नों मोजै नायनांगोन गाज्रिजों नायोबा जेबा गाज्रि नायोबा जों गाज्रिफोरदोंबो जेनेबा जों आजिखालि माबाफोरबो माइेर गना बिदिफोर बेलेग -बेलेग माने द्राग्सफोर बानायनो हायो जों बिफांफोरदोंबो जायगायाव बिदिखौ बानायनाङा बेनो दोननांगौ स्पेसिस हिसाबै दोननांगौ मानोखि बे मोनसे माबासोना बिगियानावथ' फरायखादों नोंथाङा जि इक' सिस्टेम होननाय बिखौ बिफांखौ दानफायलाबायनाङा स्पिसिस दोननाय माने दोननांगौ दा बिदि नङाखि नों रेस्ट्रिकसन एरियाायाव गाय-गायनाङा जायखिजाया टाउनफोराव गायनाङा बिदि इलिगेल बुस्थुखौ जों बेलेग जायगायाव गायनांगौ एसे माबा पुलिसफोर थानायफोर जायगायाव गायनांगौ बिदिखौ‌। बिनोसै आरो। नोंथाङा माबा बुंबावनोबा?
दाथ' माने बिफांल' नङा गोबां -गोबां बुस्थु बुस्थुफोरखौ नांगौ जेनेबा फुलफोरखौबो नांगौ। बिदिनो साजायनो खामानि साजायनायल' नङा। गोबां -गोबां बुस्थुफोरानो बेलेग -बेलेग खामानि होयो जेनेबा।
औ।
दा नोंथां समाबथ' जाबायमोन होनबा औ। दा नोंथां माने एसे खामानि दंमोन आरो।
औ।
औ दे होमबा।
औ दे औ।